ओ नोंथां
नोंथां
अ मा खालामदों नोंथां
आं ओरैनो जिरायना दं नोंथां
अह मोनानि जामुं जाखांबायना नोंथां?
जानायाथ' जाखांबाय नोंथां।
अह ओमफ्राय दा गायनाय फुनायफ्रा बोरै सोलिगासिनो नोंथां?
गायनाय फुनायाथ' नोंथां जोबनानै थांथारबाय आंना।
अह बेदि आरोना
औ नोंथां
औ ओमफ्राय दा नोंथाङा फ्रि आरोना
औ नोंथां नोंनालाय गायनाय फुनाया जोबदोंना जोबाखै नोंथांना
अह नोंथां जोंना बिदिनो गेजेर नांनानै दं आरोना नोंथां
अह नोंथां बोथोरफ्रा बोरै सोलिनानै दं दालाय
हेलौ नोंथां मोजां खोनायासै माथो नोंना नेट गैया नामा नोंथां?
खोनाबायना नोंथां?
हेलौ औ खोनादों नोंथां दे बुंलाय
बोथोरफ्रा बोरै सोलिनानै दं होनदों नोंथां?
एह नोंथां बोथोरा बिदिनो अखा एनै एसे एनै हाफ्राम गासिनो दं नोंथां। गायनाय फुनायावलाय बिदिनो नांगौ बादि हागासिनो दं आरो दा नोंथां दामानि
अह
औ नोंथां ओ
खोन
औ खोनादों नोंथां। आं मोनानि जामुं आलाय जाखांबाय नोंथां औ।
अह
आं नोंथां नों नोंथाङा फ्रिबा आं नोंनाव माबा मोनसे टपिकनि बागैसो सोंनो खबर हरदोंमोन नोंथां।
अह नोंथां दे सो
नोंथाङा नोंथाङा आंनो आबहावा गुबुंलेनि सायाव एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां? अ दे बिदिबा नोंथाङा आंनो आबहावा गुबुंनायनि बारै फोरमायलाय नोंथां
अह नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय आं फोरमायलांनोसै
औ जागोन